अ औ
खोनादोंना?
अ खोनादों दे नोंथां
अ खोनादोबा मोजाङै
औ औ खोनादों
अ ओ नोंथाङा मा अ अ मोजाङै खोनादो
औ
ओम मा खालामगासिनो दं नोंथां
ओरैनो मोनानि एसे जिरायनानै दं नोंथां
ओ बिदिब्ला सम मोनोबा एसे ओ द थ'यो आंबो ओ सम मोनोबा नोंथांनियाव मोनसे बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन
औ सावरायजागोन नोंथां
ओ दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय अखायाबो गोबां हागासिनो दं नोंथांमोननियाव अखा हादों ना?
अखायाथ' दा एसेबांबो ओरै हायाखै नों थां माने जेरैबासो हानांगौ बेबायदि हायाखै आरो होमब्लाबो हादों एसे एसेब्लाबो
बिदिनो गोबां जायगायावथ' दा अखाया गोबाङैनो हागासिनो दं ओ जायनि जाउनाव गोबां दैबानाफोर जानाय जों खोनानो मोनदों नुनो मोनदों माने जायनि जाउनाव गोबां न'खरानो गोबां जिब-जुनारानो ख'हा जादों
दैबानानि बागै नोंथाङा मा बुंनो सानो?
नोंथां दैबानानि बागै आं बेखौनो बुंनो सानोदि बे दै बानाया आ जिहेथु मिथिंगायारि खैफोद होननानै जों बेखौ मिथियो आरो मानसिजों बानायजानाय खैफोद होननाबो जों मोनथियो
ओम ओम
मिथिंगायारि खैफोद होनना बुङोब्ला बेखौ बियो बांद्राय अखा हानायनि जाहोनावनो जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ
जेरै बांद्राय अखा हाबाय थायो ब्ला जो जेरै गोजौ गोजौ जायगायाव आ जेरै हाजो हाजो बायदि जायगायाव बांद्राय अखा हायोब्ला बे हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैमानिफ्राय जोंनि गाहाय गाहाय बाहागोयाव दै दैया फैनानै बांद्राय जानानै बेनो जोंनि गाहाय ओ जायगानि न' बां जोंनि आबाद फोथार गासिखौबो माने गोबां खहा खालामो आरो आरो जोंनाथ' बे माथावरि होनाय थायो नालाय दैमानि जिङावहाय बे माथावरि होनाया जोंना जुदि ओ मा होनो बेखौ मजबुत नङाबा मजबुतै बानायनाय नङाब्लाथाय बियो बायनानै जोंनि ओ न' बांफोरखौ जोंनि गाहाय बाहागोनि न' बांफोरखौ गासिखौबो जिब जुनार मानसि दुमसि लामा सामा बेफोरखौ गासिखौबो खहा खालामो आरोना आरो जोंनि आबाद फोथार बेनो नोंथां
बिदिनो ओ गोबां आबादफोरा गाज्रि जालाङो आरो आबाद जों लोगोसे जिब जुनाराबो खहा जायो जेराव दै बानाया ओ जायगाफोरखौ दैजों लोमजोबना दोनोब्लाथाय जिब जुनारनि जिब जुनारा आदार मोनजायै जायो आरो थानो थाखाय खस्थ' जायो बेजों लोगोसे दैबानानि गाज्रि दैनि गोजावना ओम ओ गाज्रि बेक्टेरियाफोर सोमजिनानै ओ बेराम आजारफोर जाहोयो जिब जुनारखौ बिदिनो मान-मानसिफोर ओ मानसि फोरनियाबो न' बां सिलिंखार जायो आबाद फोथार सिलिंखार जायो ओ दाथ' बुंनो थाङोब्ला
जोंनि ओनसोलाव गाहायै माइ आबादफ्रानो दा बांसिन मावजायो ओमफ्राय बे माइ आबाद मावनाय ओ जाय गायखांबाय बिसोरनि माइखौ दैबानाया बुखारलांजोब्बाय होनजायोआनो गोबां जायगायावनो बेनिफ्राय आ ओ बेजों लोगोसे माने दै बानाया खायफा मोजां बो खालामो जेराव माने बुंनो थाङोब्ला ओ
इदिनो दैबाना जाखांनाय जायगायाव बिसोरो ओनफ्राय बे हायावनो माने आबादफोर गोरान आबादफोर मावजानाय जायो उनाव
ओ बिदिनो ओ जेब्ला ओं दैबानानि बागैबो रायज्लायदों नालाय नोंथाङा मालाबाफोर दै दैबानाखौ फेस खालामफेरबाय नामा
आंथ' बिदि दैबाना फेस खालामनो मोनफेराखै नोंथां
औ
अब्लाबो नुदों आरोना जेनेबा टाउनावबो जों नुनो मोनो आरो जोंनि ओ गामि एरिया गामि बायदियावबो नुनो मोनो गोबां जायगायावनो आ जेरै दा थ' ओ धेमाजि दिस्ट्रिक् बेफोरबादि जायगाथिं गोबां दैबाना जागासिनो दं आरो बोसोरफ्रोमबो जाफ्रामोआनो जोङो बेफोरखौ ओ जोंनि ओ मा होनो निउसआवहाय मबाइलावहाय जों नुनो मोनो नङा होमबा
मा। ओ बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ नोंथाङा दानि एसेस'। आगोलावसो बुंदोंमोन दि मानसि बानाया मानसियाबो दैबानाखौ सोमजिहोयो। बिदिनो बांसिनानो ओ। टाउन ओनसोलाव मानसिफोरा बानायनाय दै बानाया सोमजिनो नागिरो। माने जुलि बेद। दै थांग्रा नाला द्रेनाव मायबाफोर होथेनानै थायोब्ला ओ लाम। दैया मोजाङै थांनो मोनाब्ला मोनाब्लाथाय बेयावनो दैया जमा जाना। नानै ओ नोगोर ओनसोलाव बांसिनै आव दैबानाखो सो।
जेरै ओ गिबियावनो बुङोब्ला जों जोंनि गुहाटी। सिटिखौनो बुंनो हायो नङा होमब्ला गुवाहाटी नोगोरखौनो। जेराव मानसिफोरा ओ। दै थांनायनि थाखाय नालाखौ थि नाला होनो हाया आरो। गोबां ओ जाबोर गारनानै दङो दोनो। नालायावहाय जायनि थाखाय एसे अखा हाब्लानो नालाया बुंफबनानै सिद। टियाव नोगोराव दैबाना जाहैयो आरो ना।
ओम ओम ओम ओ बिदिनो ओ। माने खोनानो मोनोदि बे ड्रेनाव दैबाना सोमजि। गिनायनि जाउनाव दैया लोमोबना दोन नालाय जेबो नुनो मोनला हाखर हाला। फोराव ओ गलांनानै जिब जुनाराव। खहा जानाय आरो लोगोसेयैनो आंथ' मानसिफोरनि जिउ खहा जानायबो खोनाबावदोसो।
औ नंगौ नोंथां आंबो।
आ ओ। बिदिनो।
आरो नोंथां ओ नोंथाङा आरो दै बानानि माबादि। आं खोनायासै नोंथां एसेब।
ओ अ अ दैबानाखौ होबथानो थाख। थाखाय मा मा राहा लानो हायो होननानै नों सानो।
जोङो। ओ दै बानाखौथ' ओ मानसिया बानायनायबो जायो नालाय। जेनेब्ला नोगोरावहाय ओ जोङो। बे दै थांग्रा नालाखौ थि बानायनांगौ आरो ना। ओ। जाहाथे दैया थांनो लामा मोनो बे लामाखौ मोजाङैहाय मानायना दोननांगौ। साफायै लाखिनांगौ। जे ओ बेहावहाय ओ जाबोर। गारनायखौ दाखोर दाला गारनायखौ ओमाने खम खालामनांगौ। गौ आरोना आरो होबथानो नांगौ गारनोनो नाङा आरो। ओम बे थि लामा बानायालासे। ओ एसेबां बिल्डिं बानायगासिनो दं नोगोराव। हाय बिफोरखौ बानायनायनि सिगां दै थांनायनि नालाखौ गिबियावनो। बानायग्रोनांगौ आरो ना।
अहऔ।
बेनि उनावहाय जोंनि गामि ओ गामियावहाय गामि बाहागोआवहाय बेबादि खालामनांगौ जे दैमा गेजे जिंङाव थानाय माथोवरिखौ ओ मजबुत बानायनांगौ मोजाङै बानायनांगौ ओ बे जिउ बे खोनाय ना मा बुङो बेखौबो होनांगौ जाहाथे बे माथोवरिया बाया बेनो आरो नोंथां आंनि रोंगौथियाव आंनि मिथिनाङाव मिथिनायाव बिखिनियानो
ओम ओम आंबो बिदिनो सानो ओ जे ओ होबथानो थाखाय गिबियावनो दै थांग्रा नाला जाम्फै दंग' फोरखौ मोजां खालामनांगौ जाहाथे दैया थांनो हायो आरो ओ अ बिदिनो जोंनियाथ' दा बयबोआनो बिदिनो सिगां जेराव दै लामा दोंमोन बिफोर खौनो खोनानै न' लुनो हमबाय जायनि जाउनाव दैया माबेथिं थांनो जानानै दैबाना सोमजियो ओम ओ बिदिनो नोंथाङा दानि मोनस औ औ ओ अ मोनसे राहा बुंदोंमोन माथावरि खोनाय ओ जिअ' बेग ना मा होनदों ओं बि बि मा बायसा?
बि बेकआ जाहैबाय ओ बि बेगा बि गोसोम गाबनि बेग जि होनाय नुनो मोनो जों माथोवरियावहाय बि बेगखौ गारनांगौ आरोना माथावरिनि जिं जिं
ओम
बिनि बागै आंहा बेसेबां रोंगौथि गैया अब्लाबो आं बे जिअ' बेग होननाय मोनसे मोनथिगौ आरो माने बेखौ माथावरिखौ मजबुत बानायनो थाखाय बे बेगखौ होनाय जायो मा थावरियाव बेखिनिखौ मोनथिगौ आरो आङो बै बेगखौ होयोब्ला माने मा थावरिया बाया आरो
औ अ अ
बेखिनियानो नोंथां
औ अ अ आंबो औ ओ ओ दे बुंलाय ओम ओम
ओ दिनि दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां
औ दे औ दे ‌
दे ओमबा नोंथां
औ गोजोनथों